हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना औ बिदिब्ला औ बिदिब्ला नोंथां दायो जों ओरैनो खारदैनि सायावनो सावरायनो हागोन नामा?
औ जागोन दे सावरायजागोन दे।
औ नोंथां खारदै बानायनायावथ' जोंनो गोबां बा गोबां रोखोमनिफ्राय जों खारदैखौ बानायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ जेरै जों थालिर बिफांनिफ्राय बानायो। ओ मोदोमफुलनि बिफांनि फ्राय बेनि फ्राय जों बे - बेसर साबा आरो बे सबाय साबा नारिखल ओ बिगुरनिफ्रायनो जों बा नायो नङा होमबा?
औ औ।
ओ नोंथांमोननि साइदआव ओरैनो बे खारदैखौ माजों बानायनाय जायो?
औ जोंनि साइदजा खारदैखौ बांसिन थालिर बेनिफ्राय बानायनायखौ बांसिन नुनो मोनो। आरो गुबुन बे सबायनि सबायनि बिगुरा माबाजों जाबोर जों बेखौ नुनो मोनो जोंनिजा बे मोननैखौ नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननिथिंलाय?
ओ जोंनिथिंबो नोंथां बे मोदोमफुल बिफांनिफ्रायबो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय बे थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय खौ बा बांसिनै बांसिनै बे थालिर बिफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो।
औ औ।
ओ नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो बे थालिर बिफां जे बाहायोना खारदै बानायनायाव बांसिनै ओरैनो माबे थालिर बिफांखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नों नोंथांमोननियाव?
अ जोंनियाव बे आथिया थालिरखौ मिथिगौना नोंथाङा?
औ औ मिथियो।
औ बिनिफ्राय बांसिनै बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आथिया थिलिरनिफ्राय।
औ जोंनिथिंबो नोंथां बे आथिया थालिरखौनो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय खायसे खायसे जायगायाव बे गोबां थालिर दङ नङा होनबा मालभक सेनि साम पा बायदिफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो। ओ नोंथां बे थालिर बिफांनिफ्राय जेब्ला खारदै बानायनाय जायो अब्लाथ' थालिर बिफांखौ गिबियावनो दानफायग्रोखाना लानांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बेखौथ' जों रुवाफोरजों बा सिखाफोरजों जों दानफायनानै लाग्रोनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
फ्राय दानखांनानै ससे ससे दाननानैबा दानस'नानै लायो बेनि उनाव दानस'ना ला नानै आरोबाव बेखौ सिखाजों सिंखावो औ थिं सावनानै बे बेखौ आरोबाव ओ बिनि जि फस्ला बेखौ जिरो आरो बे सिखाफोरजों बा खाासिजोंबो जिरो खायसे बेया औ बेखौ जिरखांनानै बेनि उनाव सान्दुङाव फोराननानै दोनो आरो जाय जायगायाव माने बांसिनै सा सानदुं नाङो बा आ बेबायदि जायगायाव फोरानानै दोनो आरो बिनि उनाव बे थालिर फस्लाखौ बाहायनायनि अनगायैबो थालिरनि जि मादा होनना बुङो ना
औ मादाव
बे मादाखौबो खदाल जों जावो आरो खदालजों जावनानै बेनि उनाव फिसा फिसा सेखाजों दाननानै बेखौबो सानदुंङाव फोराननानै दोनो आरो
औ औ।
औ बे फोराननानै दोननायनि उनाव बेखौ जेब्ला बियो रानोना बे रानोब्ला नाथाय बेखौ जायगाखौ बा जि जायगायाव सावगोन बे जायगाखौ मोजाङैनो माने खदालजों साफा खालामनानै हाग्राफोरखौ सैस्लिबनानै सिबस्रांनानै लानाय जायो आरो
औ औ औ।
औ सि स्रांनानै बेनि उनाव बेखौ बे थालिर फस्लाफोरखौ बिगुरफोरखौ राननायखौ बे जमा खालामनानै बेयावनो अर लगायनानै सावो आरो। नोंथांमोननियावबो
औ बिदिनो बिदिनो खालामो जोंनियावबो। बेबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो थालिफांखौ दानस'ना लानानै दानफायना लानानै थुख्रा थुख्रा खालामनानै बा सेखाजों बा रुवाजों सेंखावनानै जिरनाय जायो। जिनानाया ओमफ्राय आरो बे मादाफोरखौ खदालजों बा बे लहानि साबलजों जावखांनाय जायो। जावनानै बेखौबो फिसा फिसा दाननानै बेखौ सान्दुङाव फोराननानै जेब्ला रानो रानखांनायनि उनाव बेखौ अर सावनाय जायो।
औ नंगौ बेनि उनाव बेखौ जेब्ला सावनानै जेब्ला बे गुन्दै जायोना हांगार महर मोनो। अब्लानिया माने बेखौ बे सान्दै बुंङोना सानद्रिजों ओ बेखौ सालिख'ना आरो सालि खनानै बेनि जा गुन गुनद्रा गुनद्रा ओंखारनाय जि थालांनाय बेफोरखौ दा फिथा जायगायाव गारो नंङाबा आरो खायसे खायसे बेखौ मनायावबो बस्थाफोरावबो सोनानै दोनो आरो। बेनि उनाव बे जि साफा जि जानाय हांगारफोरखौ माने खायसेया उनाव माने दोनथुमनानै जानो थाखायबो बस्था मनाफोराव सोनानै मोजांङै खाथेनानै दोनो आरो।
औ औ नंगौ। ओमफ्राय नोंथां
औ।
बे मोदोमफुलनिफ्राय माबायदि खारै बानायनाय जायो। खौसो मिथियो आङो जों थिं बेबायदि बानायफेरनाय नुवाखै आं दिनैसिम।
अ नोंथां बे मोदोमफुल बिफांखौबो बेबादिनो दानफायनानै आरो ओ दानफायनानै थुख्रा थुख् फुरा बेखौबो दानस'नानै लायो। बेबायादिनो जेरै थालिर बिफांखौ थालिर बिफांनिफ्राय खारै बानायो बेबादिनो बेखौबो बानायो आरो। आ आ बे सान्दुंआव फोराननानै दोनबाय बेखौ। सिंखावनानै ओ बिनि उनाव जेब्ला बियो रानो बेबादिनो बेखौबो बेबादिनो सावनानै खारैखौ दहनो आरो।
बेबो मोजां जायोना बेबो।
औ मोजांङानो जायो। उम बेनिफ्राय त' आं खोनादों बे ओ नारेंखल बिगुरनिफ्रायबो खारदै बानायनायखौ खोनादों आरो आं दिनैसिम प्रेक्टिकेलि आं मेगनजों नुनाय जाया थियो आरो।
खौ मिथिफेराद दै बेखौ खोनाफेराखै आंङो। आं दिनिसो खोनानो मोन्दों नों थांनिफ्राय।
औ औ ओ नोंथां बेनि अनगायैबो बे जेब्ला खारदैथ' खारदै सावखांनायनि उनावथ' जों खाव खारदैखो जोङो ओ दै महरै एबा दैलाव महर होननो नांगौ नङा होमबा।
औ औ।
औ बेखौ नोंथांमोननि साइदआव ओरैनो माबादि खालामनाय जायोबा मा आगजु बाहायनाय जायो बे खारदैखौ दैलाव महर होनो थाखाय।
जोङो। बे जोंनिथिं बेखौ खान्था खान्था होनना बुङो।
औ
ओ हान्थायाव बेखौ ओ बे बिगाखौ दोनबाय ओमफाय हान्थाखौ मोनसे सुफुंना लायो सिंजा। बे जेथिं फिथौ जा। बेयो सुफुंना लायो सुफुंनायनिफ्राय बेयाव। बे-बे खारदै बिगाखो होबाय होनानै बेयाव दै होना दोनो एसे। दै होनानै बेखौ। सर होयो फिलटार खालामो आरो। जेब्ला बेखौ दै होयो अब्ला बियो। फिल्टार जानानै ओ रोसिया ओंखारलाङो माने
अ नोंथां ओ नोंथाङाथ' जिहेथु बे खान्था बा दोखौ सुफ्लंनानै होननानै बुंदों बेवहाय खारदै बिगाबखौ होनानै ओ बेमफ्राय बेजोंनो दै होनानै बे सरगार लाङो होननानै बुंदों जि थु नोंथाङा ओ। बे जि खार खान्थायाव जि खारदै बिगाबखौ होदों होननानै बुंदों बेवहाय गुबुन हिस्रि गोबा होनाय जाया नामा।
औ बेखौथ' आं मिथिलिया आं जिहेथु हौवा मानसि नालाय। बेखौ आं खालामफेनो मोनाखै। जास्ट आङो नुयोल'सो। आइमोना खालामनायखौ
औ। नङाब्ला नोंथां बे। थ' जिहेतु बे गुन्दै नालाय बे हिस्रि गोबा होआबाथाय बांसिनै बे दै होनानै होयोब्ला बां बे बिगाबजों लाबजों ओ फैगोन आरो बेनि थाखायनो माने आं बुंनाय जादों आरो बे।
औ ओ जानो हागौ दे होयोबो होयो। होयो। खोमाबोथो होयोबो जानो हागौ। आं बेखौ एसेबां मिथिथ'लिया।
नंगौ नोंथां बेबादिनो खालामनाय जायो। बे आरो गोदोनि समावथ'। जेब्ला खारदैखौ सरगारोमोन बेहाय माने ओ बे नारिखलनि जि थख्रा होनना बुङोना। हरखाब बायदि जायो ओ बेखौ जे बे खावसे बाहागो खौआरो बेवहाय बेखौ सुफ्लंनानै बेनि उनाव बे सुफ्लंनाय जायगायाव बे जिगाबफोरखौ जिगाब बिलाइ दंङोमोन ना
औ औ
बेखौ दायनै बा दायथामसो लानानै थननानै होयो आरो बेखौ बिनि उनाव बे थननाय बेनि उनाव बेयावहाय बेखौ जाय जाय सरगारगोन बा ओ खुरैयानो जा खुरै बा गिलास होनानै आरो बेनि सायाव दोननानै बेयाव दै होनानै खारदै बिगाबखौबो होनानै बेजों सरगारनाय जायो आरो आरो खायसेया जानो थाखाय बे बेखौ माने एसे गियो बे थरखाजोंनो खालामो नाथाय जाय दोनथुमनानै बे दैलावखौ दोन गोबाव सम जानो थाखाय दोन थुमो माने बिसोरो बे ओ खिरखाफोरजों सरगारो आरो औ
अब्लानिया बांद्राय गिखामाजों सरब्रा थाब थाब ओंखारोना
औ औ आरो बेनि अनगायैथ' नोंथां बे खारदैजोंनोथ' जोंहा बर'फोरा बर'नि दोरोङारि जाग्रा अनला ओंख्रिखौ संनानै जायो नङा होनबा औ बे खारदैजोंनो जों गोबां मुला बिलाय ओ बेनि उनाव बे लाइ बिलाइ माइदिफोर खौ होनानै जोङो बा थालिर फस्ला औवा मेवाइ होनानै जों अ अन गुन्दै होनानै बे खारदै संनानै जायो औ
गोथाव जायो बिदिया न खारदैब्लाबो
औ बे खारदैजोंनो जेब्ला अन गुन दै होनानै बेदर होनानै जों मुला बिलाइफोरजों जायो अब्ला जोबोद मोदोमो आरो गोथाव जासोगारो
औ नं औ गोथाव जायो
औ ओ बेनि अनगायैबोथ' बर'फोरा बांसिनानो जोंना अनला ओंख्रि जानानै गाहाम मोनो
औ अनदला ओंख्रि होनब्लानो बयबो मोजां। मोजां सिनिबान नङा होमबा?
औ आरो बे अनला ओंख्रिखौनो हारदैजों संनाय अनला ओंख्रिखौनोथ जोंहा हाबा मानानि हाथा सुनियाव हाथासुनि हाबायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बांसिनानो।
औ नंगौ औ औ।
हिन्जावा सासे हौवानि नखराव हाबा जाहैगोन अब्ला जि बिनि दिनखालि आरो माने हिन्जावखौ अनला ओंख्रि संहोनाय जायो आरो।
औ।
संनो रोंगौ ना रोङा संनायाव आखा फाखा नंगौ ना नङा बेखौ आनजाद नायनाय जायो आरो।
अ बे सानखालि नायनाय जायो न?
औ। बिदिब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि बे सावरायनायखौ थ बेयावनो लाखि लाखिनो हासिगोन नामा?
औ दे जागोन दे जागोन दे। दे होमबा।
औ।